हेल'। हेलौ हेलौ हेलौ। हेल' हेल। हेल'
हेल' नोथां ।
औ नोंथां खोनादो दासो।
खोनाबायना?
औ खोनादों खोनादों
मा खौरां? बोरै दं खबरफोरा?
नंगौ नोंथां ।नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंङो दा दं बारुओ रैनो
ओरैनो दिनै बोथोरा मा बादि?
नोंथाङालाय बोरै मा खालामगासिनो दं बोथोरा बोथोरा बरथमान अखायावनो दङ।
नोंगौ।
बाखि गायनाय फुनायफोरा आबादफोरा बोरै सोलिगासिनो दं?
नों दैज्लां बोथोर हिसाबै बेफोर नों गायनाय फुनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दंङो। नोंगौ जों नोंथां बेफोरबायदिबा जोंङो मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों जों सावरायनि।
औ जायो।
नोंगौ नोंथां नों ओ नों‌ नोंथाङाव जोङो बे बेरायनायनि सायाव सावरायनो नोंथाङा ओरैनो बबे बबे जायगायाव बेरायहैखो आरो नोंथाङा बेरायनानै माबायदि मोनो नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय इसे।
आङो थांबाय आङो आसामाव फ्राय बेरायबाय आसाम आरो आसामनि खाथि खाला ओनसोलाव आरो लोगोसे गोबां अरुणाचल जायगायाव बेरायनानै फैबाय गोजान गोजानाव दावबायनानै। हा गुबुन जायगा आरो गावनि जायगाजों बेरायनानै जोबोद मोजां मोनदों । माइन्डफोरा गोसोफोरा एसे सान्ति फ्रेश फिल मोनबोयो आरो बेरायनानै । बेफोरबायदिनो थांबाय इयारलि लं ट्रिप मारियो ।
नोंगौ नोंथां । जेनेबा गोजान गोजान जाय गोजान जायगा गोजान गोजान जायगायाव बेरायो अरुणाचलाव बेरहायो नोंथाङा बेरायनानै माबाफोर मुलाम्फा जादोंना आरो माबाफोर नोंथाङा नलेजफोर मोनबोदों नामा?
नलेजाथ' मोन बाय नेनि नेचार लाभार जेरै आबहावाखौ मोजां मोननानै थांबाय बेफोरबायदिनो एथबां प्रफिट माने गुबुन एरियानि जि नलेज बेफोरखौ एसेबाबो मोनबोनो हायो आरो । बहा बबे जायगायाव बोरै सुबुंफोरा सोलिनानै थायो ।
नंगौ नोंथां जिहेथु जोङो खोनाबबाय थादों अरुनासलाव जोङो थाङोब अब्लाथाय माखासे पास नांगौ होननानै खोनानो मोनदों नोंथां पासखौ ओरैनो नांमारोन ना नांमार नोंथां फोरमायनो थाखाय खावलायनायाय आरो पास बारायनो बेसेबां रां लायो नोंथांखौ एसे फोरमायनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव?
औ हागोन हागोन फासथ' ओरैनो खाथिबाबो गोजानबाबो बिसोरनाव एनट्रि खालामनाय हाबजेननाय लोगो लोगोनो बिसोरनि लांगोना हाबलांनायबानो फासखौ नांगौ जायो । पासआ बेयो पासनि राङा बेसेना बे जेनेबा नोंनि थासिगोन नोंहा खौदिन थानाय जायों सानबैसे थागोन सानबैसेजों रिटान गिदिं बोफिनगोन बेफोरनि सायाव पिस आ जागोन आरो ओरैनो नों सानथाम गाहामाव मारै खालामबायसो दिसतेन्स जों लोगोंसे जायगाखौ बे बेसेबां जायगासिम थांगोन बेखौ लानानै पासनि माबाया बेसेना जायो आरो बेसेनिया ।
औ न नोंथां आरो नोंथाङा इयुनाव नंगौ नोंथां नोंथाङा आरो इयुनाव माबाफोर अबा अबबाफोर गोजान जायगायाव बेरायनो हानायनि बेरायनो बेरायनो थांनायनि एबा सिमांफोर दं नामा एबा माबाफोर बिदिनो प्लानिं खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा।
बर्थ'मान दाथ' प्लानिंआव गैया बारु अब्लाबो फैबाय थानाय समहालागै प्लानिंखौ खालामलांसै सानदो ।
उम नोंगौ जों नोंथां जों नोंथाङाथ' माने गोबां जायगायाव नोंथाङा बेरायहैबाय होननानै जों जोंनि सि- एबा आंनि सिगाङ फोरमायदों नोंगौ नोंथां जों मानि थाखाय बेरायनांगौ बा बेरायबाथाय जों मा मा मुलाम्फा जायो बा जों मा नलेज मोननो हायो नोंथां एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय माने ।
ओ बेरायनायजों लोगोसे गोबां ओ नेचारखौ माबाखौ नलेजखौ मोनबोनाय जायो बबे जायगायाव बबेनि मानसिफोरा मा रोखोमै दङ बोरै माबायाव गावनि जिउ खुंनाय राहाया माबोरै बोरै सोलिगासिनो दं बेफोरखौ बेफोर मा थासारिजों इसोर सोलिनानै दं बेफोर जायगाखौ जोङो ओ किसुमान ससियेल मिडियाायाव मिथियाबाबो किसुमान जायगायाव जों थांनानै बेखौ गावनो रोखा मेगनजों नायनानै मिथिबोनाय जायो आरो जेरै बुंनो थाडोबा ओ बै इण्डिया चाइना बरडारनि खाथि खालानि सुबुंफोरा किसुमान जायगायाव नेट नाङा बिसोरबो अब्लाबो सोलिनानै बुहुत गिदिर गिदिर जायगा सोलिनानै दङ। बेफोरबायदिखौ मा थासारियाव माबायदि सोमजियो बबे समाव बबेनि बोथोरा माबोरै जानानै थायो बेफोर खौ एसेबो मिथिबोनाय जायो आरो बोथोरनि हाल सालखौ ।
नंगौ नोंथाङा फायबाय माने नंगौ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा फोरमायबाय जेनेबा जोङो मानि थाखाय बेरायनांगौबा जोङो बेरायनानै मा जायो नोंथाङा फोरमायबाय नोंगौ जोङो बेरायनो नांगौ जों जुदि नोंगौ जों जुदि बेरायनांगौ जुदिबाबो नोंथां बादिथ' आङो दिनैसिम बेफोरबायदि बेरायनो मोनहराखै जिनो जोङो गामि ओनसोलाव बा जोंनि आसामाव बा जोंनि न' खाथि खाालाव थानाय एबा अरुणाचल जों बेफोरावनो जोङो मालाबा जों सम बेरायहैनाय जायो बेफोर बेबायदिनो जोङो मालाबाफोर समाव थांनो हायाबो बिदिनो माबाफोरा सप्ताहसे जों खनसे खननै बेफोरबायदिनो जोङो बेरायहैनाय जायो आरो थांबायायदि जों गोजान जायगायाव बेफोरबायदि बेरायहै थ' बेरायहैफेराखै खिन्थु नंगौ जोङो बेरायहैनो गोसो जायो नाथाय जों सम आरो बोथोरजों मिलायनानै बा मिलायहैनो थाखाय जों बेरायहैनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो बेरायनायाबो जोंनि थाखाय बायनायनि थाखाय नोंगौ मोजां जोङो न'आव थाबाय थाय जों दसे बाइक हरबाथाय जोङो बेरायहैबाय माने जोरफोरखौ मोजां मोनो आरो मफोरा एसे फ्रि जायो नोंगखौ जों बेरायनांगौ आरो बेरायनाया देहानिथाय मोजां बारहावा फोरा फोर मोनजाबाथाय मोजां बेनि थाखायनो जों बेरायनांगौ आरो नोंथा दा जोङो जों बेरायनायजों लोगोसे जों जुदि फुंफोराव जुदि खालामनो हायोबा जों मोजां जों फुं समनि जोङो फुं समनि जुदि जों गोबार बे बार जों जुदि जानो हायोबा जोङो जोंनि थाखाय मोजां एबा जोंनि देहानि थाखाय जों मोजां होननानै सानो नोंगौ जोङो बेरायनांगौ आरो एक्सारसाइस खाला-खालामनांगौ बेफोरबायदि नोंथाङा फुं समफोराव एबा बेफोरबायदिनो एक्सारसाइस खालामो नामा?
समाव एक्सारसाइस माने खालामोमोन दा साननैसो बरथ'मान सम आरो बोथोरनि आंखाल मिलायैयाव दा साननैसो एसे दोनथ'नाय जादों नङाबा ओ खालामनायानो जायो बांसिनानो। लोगोसे फुङाव फुङाव सिखारबाय दे बुं नोंथां
नोंगौ जिहेथु दा गरम बोथोराव जोङो गरम बोथोराव जोङो नंगौ जों गरम बोथोराव जों फुटबल गेलेयो बेबायदिनो फुटबल गेलेनायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां आरो मोनसे जोङो मोजां होननानै बुंनांगोन जिहेतु फुटबल गेलेनायाबबो जोंनि देहाया स्ट्रं जायो जोंनि फिट जायो एक्सारसाइस जायो। बेफोरबायदिनो गरम बोथोराव जोङो बांसिनै जोङो नंगौ फुटबलखौ गेलेयो थिग बे गेलेनायजों लोगोसे जोङो, गेलेनायजों लोगोसे जो-जो-जोङो जोङो गेलेयो जों गेलेनाय बिदिनो जों गेल गेलेनोबो नांगौ जों बेरायनोबो नांगौ जों खामानिबोनांगौ जिहेथु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव बयबो बेस थ' जायो हिसाबै जोङो गायनाय फुनाययाव नांथाबो हिसाबै जों दा माखासे जोङो खौ जों गेलेनाय बिथिङावबा जोङो माखासे एक्सारसाइसफ्राव जोङो माखासे सम होनो हायाखै बा गोरोबनो हायाखै नोंथां।
आदसा सम बोथोरखौ स-सम बोथोरखौ नोंथां जों गावसो खालामनांसि गोन
औ
दे नोंथाङा बुंसाय?
नोंगौ नोंथां नोंथां नोंथांमोन बेबायदिनो जों एक्सासाइस खालामनांगौ एक्सा खालाम आरो जोंनि देहखौ मोजां आरो एक्सारसाइस खालामनानैनो जो-जो-जोङो जोंनि जोंनि जिथुनिखि जोंनि देहानि जिथुनिखि जोङो बेमार आजार बेफोरखौ जों फाहामना लानांगोन बा जोंनि देहानि जिथुनिखि माखासे देहानि जिथुनाखि देहानिफ्राय एबा जों माखा माखासे जों एक्सासाइज खालामबाथाय माखासे बेमार आजारनिफ्रायबो जों बारग'नो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो एक्सारसाइसखौ जोङो खालामनांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ जों फुङाव बेरायनांगौ बेफोरबायदिनो जों गोग्गो दै लोंनांगौ जोङो गोदो लोंनांगौ जों मोजां बुस्थु जानांगौ जों गाज्रि बुस्थु जानायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ बे गाज्रि गाज्रि बुस्थु जानायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ बिरि सिग्रेट सोबनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ मोजां बुस्थु जानांगौ हेलडि थानांगौ बेखौनो आं खावलायो ना नोंगौ जों दिनैनि दिनाव जों नुबाय थादों जों माखासे जोङो जों नि माखासे मैगं थाइगंनिफ्राय माखासे जोङो माखासे जोङो बेमार आजार जानायखौफोरखौ नुबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थों बेफोरबायबो बेफोर नंगौ जों माखासे मिथाइ आजारफोरनि मिथाइ जानायफोरनिफ्रायबो माखासे जों फेबसि लोंनायफोरनिफ्रायबो माखासे बेमार आजार बेनि बेमार आजारखौ जों जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों जुदि जों माखासे बुस्थुफोरखौ जों जुदि न'आवनो बानायनानै जानांगौ एबा जों माखासे बुस्थुखौ जोङो फिाइ सथाइफोरखौ जोङो हाथायनिफ्राय बायालासेनो जों न'आवनो गायनानै जानांगौ थिग बेफोरबायदिनो जोङो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जेबो गाज्रि बुस्थुफोरखौ जायालासेनो जों जुदि गाइखेरफोर लोंनो हायोबा माखासे मोजां बुस्थुफोर जोङो जानो हायोबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेखौ जों एक्सारसाइसबो खालामनांगौ एक्साराइस खालामनायजों लोगोसे जोंनि देहाया गोग्गो थायो। जोंनि साननाय हनाया बा जोंनि साननाय हनाया माइडफोरा जोङो मोजां थायो फ्रेस थायो गाज्रि गाज्रि गोसो लाया ला नो गाज्रि गोसो गैयालासेनो जोङो माखासे खानिफोरखौ जों मावलांनो हायो जोंनि ब्रेेनफोरा जुदि मोजाङै थायो बेनिखायनो जोङो एक्सारसाइसखौ खालामनांगौ आरो जोङो मोजां बुस्थुबो जानांगौ न'आव गायनानैनो जों जिथुखि जों न'आव जोङो गामियारि सुबुं हिसाबै जों न'आवनो माखासे बुसथु जों गायनानै जानो हायो जेरै जोङो थायजौआनो जों खान्थालानो होन लेसु'वानो होन बैग्रियानो होन माखासे बुस्थुफोरखौ जों न'आव गायनानै जानो हायो नंगौबो जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै जायो नाथाय हाइ हाथाइनिफ्राय जों माखासे बुस्थुखौ जोङो केमिकेल लगायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा माखासे केमिकेल होनाय बुस्थुफोरखौ जोङो मोनजायो जेरै जोङो थालिरफोरखौ जोङो दिनै मोजां जोङो मोनजाया जेरै हाथाइनिफ्राय जों बायनानै जायोबाा माखासे थाललिं गोरलैखौनो बिथांमोना दिनै मुलि होनानै माखासे केमिकेल होनानै बिथांमोना दिनै मोनहोयो थिग बेबायनो थाइजौफोरखौ बेफोरबायदिनो बिथांमोना माखासे केमिकेल होननानै बिथांमोना गिदिर खालामो आरो माखासे गिदिर खालामो आरो बिथांमोना माखासे मोनै बुस्थुखौनो जबरजसि मोन होननानै जों मोनजायो अब्ला जोङो बेखौ मोनजायोबा जोंनि देहायाव माखासे एफेक्ट जायो एबा जों बेमार आजार जानायनिफ्राय जोङो बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो बेफोरबायदिनो जों माखासे जोङो बेबायदिनो लकेल बुस्थुखौ जों जुदि न'आव गायनानै जुदि जायोबथाय नों जुदि बेमार आजार बारग'नो हागोन आरो नोंनि देहाया हेलदि थागोन होननानै आं सानो नोंथां दा नोंथांमोन नोंथां दा बेनि सायाव मा बुंगोन?
बेफोर नोंथाङा जि बुंदों बे गोबां मोजां मोजां खौरांफोरखौ फोरमायलांबाय जों बोरै थानांगौ मा समाव मा खालामनांगौ बेफोर जोबोद मोजाङानो मोनदों नोंथांनि बे बुंनायाव आरो गोबां आङो सोलोंनोबो मोन मा बायदि मायाव माबाखौ एसे आपग्रेद जानो हानाय जाबाय दा होमबा नोंथां
समान जाना फैबायमोन।
समा जाना फैबाय होनबा औ दे हबा उननिस समाव लोगो मिलायसिगोन
उम